हेल' खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङख मा खालामबाय दङ'?
औ नोंथां आंथ' ओरैनो जिरायनानैनो दंथ'यो।
अ आं नोंथांजों फंसे खोथा आ सावरायनो होननासो हरनाय जादोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
ओ बिबारफोरनि बाहायथिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ औ बिबारफोरनि बाहायथि होननानै बुंङोब्लाथ' जों बिबारखौ गोबां रोखोमनि मोनो जेरैबादिहाय ओ गो गोबां गुबुन गुबुन गाबफोरनिबो मोननो हायो जेरैबायदिहाय जोङो नुनो मोनो जे गोजा, गोमो, गोथां, निला बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन ओ गाबनि बिबारफोरखौ नुयो बा बिबारा गोबां रोखोमनि थायो जेरैबादि गेन्दि फुल बा जबा फुल ओ बेफोरबादिनो गोबां गुबुन गुबुन बिबारफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। जोंनि ओनसोलफोरावहाय। ओ बिबो बेखौहाय जोङो गोबां रोखोमनि गायनो हायो। जेरैबायदिहाय जोङो बेखौहाय गामि गफाफोरावनो मोननाय बिबारफोरखौहाय जोङो जोलै खालामनानै लाखिनानै बा बेफोरनि बेगर फोरनिफ्रायबो जोङो फोनानै बेफोरखौहाय ओ गायनानै लाखिनो हायो बा न'खरफोरखौ ओ न'नि लांगोनाफोर खौहाय ओ समायनायै साजायना दोननायफोराव जोंखौ बिबारानो जोबोरैनो हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैनोबो आथिखालावहाय जोङो गोबां रोखोमनि बिबारफोरखौनो हाथाय बाजार फोरनिफ्राय बा नार्सारिफोरनिफ्राय जोङो बायनानै गायफैनायखौ नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदिनो जोङो गावनि न'खरखौ सामलायना लाखिनाय बा समायना रमायनायै ओ ओ लाखिनायाव जोंखौ बिबारा जोबोरैनो मदद खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बिबारखौहाय जोङो गोबां रोखोमनि खामानिफोराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय जोङो बिबारखौहाय ओ न'खर साम ओ समाय होना लाखिनायनि अनगायैबो बिबारखौ जोङो फुजा फाथाल होनायफोरावबो बिबारखौ बावनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोङो बिबारफोरखौहाय गोबां रोखोमनि खामानिफोराव बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो। ओ माबा मोनसे फांसनफोर जायोब्लाबो जों बिबारजोंहाय ओ फांसननि जा जौसां बेफोरखौहाय ओ समायना रमायनाय साजायनानै जोङो दोननायखौ नुनो मोनो बा माबा मोनसे आलासिफोर फायोब्ला ओ बिसोरनोबो जोङो बिबारखौहाय बान्था हिसाबै बा ओ बेखौहाय जोङो मान बावनाय हिसाबैबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
बेफोरबायदिनो जोङो आथिखालावथ' नुनो मोनो गोबां रोखोमनि बिबारफोरनि फालांगि मावनाय बा बिबारफोरनि बागान बानायनानैहाय बेखौ जोङो हाथाय बाजार बा गलाफोरावहाय फाननायखौबो जों नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदिनो जोङो आथिखालाव नार्सारिफोरावबो जोङो बिबारफोरखौ गोबां बागान बानायनानै गायनाय बा फाननायफोरखौ नुनो मोनो।
ओ बिबारफोरखौहाय जोङो गोबां रोखोमनि खामानिफोराव बाहायनायनि अनगायैबो खायफा खायफा बिबारखौहाय जोङो मैगं हिसाबै संनानै जानायखौबो नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोङो फिथाइ साम फाथाइनिफ्राय मोननाय जा मोदोमफुलनि बिबार बेखौबो जोङो ओंख्रि संनानै जानो हायो बा बासिखि बिबार बेखौ खौबो जोङो ओंख्रि संनानै जानो हायो। बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन बिबारफोरखौहाय जोङो जानाय महराव ओ मोननायखौ जोङो मोन्थिनानै मोनो आरो ओ बिबारखौहाय जोङो गोबां रोखोमनि ओ फिथाइ सामथाइफोरखौ फिथाय थायनायनि सिगाङैहाय बिबार बारनायखौ जों नुनो मोन्दों। ओ बेफोरबादिनो जों बिफां लाइफांफोरखौहाय गायनानै ओ न खरफोरखौ सामलायनानै बा समायना रमायनाय लाखिनायावहाय बिबारफोराहाय जोंखौ गोबां रोखोमनि मदद होनायफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बेफोरबादियैनो गोबां बिबारफोरा मोदोमनाय गोनां बिबार थायो बा मोदोमनाय गैयै बिबार थायो बेफोरनि गेजेराव मोदोमनाय बिबार होननानै बुङोब्ला जोङो मोनथिनानै मोनो जे जबा बिबारा ए मोदोमनाय गैया बेफोरबायदियैनो खारथुनथा बिबाराबो मोदोमनाय गैया मोदोमनाय बिबार होननानै बुङोब्ला जोङो गेन्दि बिबारखौ मोदोमनाय मोनो बा गलाब बिबारखौ मोदोमनाय मोनो बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन बिबारफोरखौहाय जोङो मोदोमनायखौ मोनो आरो
ओ खायफा बिबारफोरा दैयाव थायो बेनि उनावहाय जोङो खायफा बिबारफोरखौहाय जोङो जोंनि बोरि ओनसोल बा जोंनि न फोरनि लांगोनाफोराव गायनानै दोननायखौ नुनो मोनो ओ जेरैबादिहाय जोङो नुनो मोनो जे थब्ल बिबार फामे बिबार बेफोरो जोंनि दै बा बिलो बिलोमा ओनसोलफोराव थानायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनाव हायो जोङो गेन्दि बिबार बा बेफोरबादिनो गलाब बिबार बेफोरखौहाय जोंनि ओ नखरनि लांगोना फोरावबा समायना रमायनायै गायनानै बेरा दुमथेनानै दोननायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
ओ नोंथाङाबो एसे बिबारफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां नोंथाङाबो जिखिनि बुंलांबाय बिफोरो ओ गासिबो नंगौआनो ओ बिबारफोरखौ जोङो ओ गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनो हायो बि थिग बिबारफोरखो जोङो ओ मा होनो बेयो जुदि मानस सिनि हाबा जायोब्ला ओ हाबाफोरावबो जोङो बिबारखौ साजायो ओ बिदिनो गेटावबो साजायो जोङो आरो जोंनि जिहुत तु हाबानि मन्दब बेफोरावबो साजायनो हायो आरो जोङो बिबारखौ माला सुनानै ओ जिहेतु खैना बर बिफोरावबो मालाखौ गानहोनाय जायो आरो ओ बिदिनो ओ मालाखौ खर आवबो लानो हायो ओ बिबारखौ माला बानायनानै बिदिनो ओ गोबां खामानियाव जोङो बाहायनो हायो बिबारफोरखौ आरो बिदिनो जोङो बिबारफोरखौ खायसे खायसे बिबारफोरनि ओ बेगरखौ ओ जोङो ओ फाननानै आरो नङाब्ला जानोबो हायो ओ बिदिनो जोङो सान बिबार बिफोराव सान बिबाराव जोङो बिदिनो बेगर ओंखारो बिनिफ्राय ओ बि सान बिबारखौ जों जानोबो हायो एबा जोङो बि सान बिबारनिफ्राय जोङो थावबो बानायनो हायो ओ बिदिनो जोङो बेसर बिबा औ बेसर बिबार बुङोब्ला जों बेसर बिबारखौबो ओ जोङो फिथाइखौबो जानो हायो थाव बानायनानै ओ बिदिनो जोङो ओ गोबां रोखोमनि बायदिसिना ओ बिबारफोरखौबो जोङो ओ ओंख्रै मह जानो हायो ओ बिदिनो गाम्बारि बि बार बेफोरखौबो जोङो ओ खायसे खायसेया जायो बिदिनो आरो दुखना बिबार होनाय मोनसे दङ बेफोरखौबो बिबारखौ जायो नाथाय बिफोरो दुखना बिबारफोरा बांद्राय समायना नङा ओ बिदिनो जोङो ओ गोबां मा होनो बिबारफोरा समायना समायना दङो। जेरैबायदि गलाब बिबार गेन्दे फुल अ सान बिबार। बिदिनो अ। औ नबाजि फुल जोंनो बेफोर बिबारफोरखौ जोंनि फुजा फाथालावबो जोंनो जोबोद गोनांथि जायो नोंथां। जोंनो फुजाफोराव फोरखौ बिबारफोरखौ नांखाथारगौ जोंनो ओ बिदिनो जोङो आरो बायदि रोखोमनि बिबार दङ गोबां। अ बिबारखौनो जोङो बायदिसिना खामानियावबो साजायनो हायो। बिबारखौबो जोंनि थाखाय नांगौ जायो। आरो जोंनि न' बांखौबो न'नि लांगोनाफोरखौबो साजायनो थाखाय जोंनो बिबार नांगौ। जोंनो बिदिनो गोबां ओ मा होनो बिबार नांगौ। माबा मोनसे जायोब्लाबो माबा मोनसे फुजा फाथाल जायोब्लाबो जोंनो बिबारखौ साजायहनो थाखाय नांखाथारगौ नोंथां। जिहेथु जों मोजां नुनायनि जोंनि आरो न'खरफोरखौबो मोजां नुनायनि थाखाय जोङो बिबारखौ लाबोनानै जोङो गायना होनानै जोङो जोंनि न'खरफोरखौ साजायो साजाय जायनो हायो आरो नोंथां बिदिनो गोबां ओ जोंनि न'फोरखौबो ओ बिबारजोंनो समाय होनानै लाखिनो हायो नोंथां अ। जोङो औ जों थां बुंनो थाङोब्ला जोङो बिबारफोरखौ माने फाननानैबो जोङो जोबोद रां खामायनो हायो बिदिनो जोङो बे फोर रांजोंनो जोङो न'खरफोरखौ सालायनायाव हेफाजाब जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो औ ओ हायोब्ला नोंथाङाबो एसे बिबारनि बागै फोरमायना होबावदो।
औ ओं जोङो बिबारफोरखौहाय गामि गफाफोराव गायनायनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनबावो जे गोबां रोखोमनि बिबारनि बागानफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोङो माबा मोनसे पार्क खुलियोबाबो बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन बिबारफोरखौहाय गायफबनानै समायना रमायनाहाय जेनेबा मानसिफोरनि गोसोखौहाय जोङो बोहोनानै बे पार्कआवहाय जोङो थांनो गोसो जानाय बादियै जोंखौहाय बिबारफोराहाय गोसो मुहि होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ बिबारफोरा जोङो गोबां रोखोमनि नुनो मोनबावो जेरैबायदिहाय जोङो बेफोरबायदि ओ बिफांनि बिबारनि अनगायैबो आथिखालावथ' जों नुनो मोनो जे जोंनि ओ गला बा हाथाय बाजारफोरावहाय जोङो प्लास्टिकनि बिबारफोरखौनो सममायना रमायनायै गावनि आखाइजों हेबनानै बेखौहाय ओ फाननायफोरखौबो जों नुनो मोनो बेफोरबायदि जोङो गारि उम गारि गोदान जोङो बिबारखौ नांगौ जायो। ओ बिबारफोरखौहाय जोङो गारिफोरावबो साजायनानै समायना रमायनायै खालामनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोंनि समायना रमायनायैहाय बेफोर जोङो गोबां खामानियावहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो। बिबारफोराहाय जेरैबायदि समायना बेनि थाखायनो जोङो नुनो मोनो सि खिरिफोरा बिबारनि गोदै बिदैफोरखौहाय सोबनानै सोबथिंला बायनायखौहाय जोंङो नुनो मोनो। ओ बेफोर बायदिनो गोबां रोखोमनि बिबार फोरनिफ्राय जोंनि गोसोफोराहाय बोदोर जानायफोरखौ नुनो मोनो बिबारा जेरैबायदि समायना बेनिखायनो जोंङो मिथिनानै मोनो जे बिबारनि समायना- रमायना महरफोरावहाय मानसिनि गोसोआ जेरैबायदि फागोला जाया थिग बेफोर बायदिनो सिखिरिफोराबो बे बिबारनि गोदै बिदैखौहाय सोबनानैहाय गोजोननाय बा देहानि थाजिमखौ ओ मोननायखौ जोंङो मिथिनो मोनो आरो नोंथां। बेफोर बायदिनो जोंङो गोबां रोखोम रोखोमनि बिबार फोरखौहाय प्लास्टिकनि बानायनानैब्लाबो बा बेफोरखौहाय जोंङो बिफांनि फुलि महरै ओ फाननानैब्लाबो जों गोबां रोखोमनि फैसाफोर बा रां थाखा फोरखौहाय आरजिनानै जोंनि नखर खुंनायावहाय गोबां रोखोमनि सहाय मोननायखौ जोंङो मिथिनानै मोनदों आरो नोंथां। नोंथां बिदिब्लाथ' जोंनाबो समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ उनावहाय आरोबाव सम मोनोब्ला नोंथांजों बेफोर बायदिनो ओ मोजां- मोजां आयदाफोरनि सायाव सावरायगोन होननानै मिजिं थिबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय जाबाय बिदिब्ला। औ।